खोनादों खुलुमबाय नोंथां नों थांजों आङो मोनसे ओ उन्दै बैसोआव माबायदि सोलों थाइ होनांगौ बा जगायनांगौ बेनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सानदों। सावरायजनो हायो ना नोंथां?
अ जागोन दे।
अ आं बुंनो थांनाय आं बुंनो लानाय खोथाया जाहैबाय जे उन्दै समाव खुदियाफोरा बा उन्दै बैसोनि गथ'फोरा बिसोरो नायनानै बांसिन सोलोंनायखौ जोङो नुनो मोनो थह जों गिबि गिबियावनो सोलों थायाइा मा बेखौ बुजिग्रोनांगोन। सोलोंथाइया जाहैबाय जायखि जायाानि सोमोन्दै जोङो सासे सुबुं नबा ओ सासे सुबुंनो जुदि जोङो फोरमायनानै बेखौ जोङो बिनो थि होनोनो हायोबा बे हानायानो बे सोलोंथाइ बे सोलोंथाइ माने ओ खालि बिजाबनिल' सोलोंथाइ बा बिजाबनिल' गियान बेखौ बुंङा। नो थाङा बे जाहैबाय नोङो नोंनि जिउआव माबायदियै नोङो सोलिना। थांना थानो मा मा गनांगौ दङ बेफोरखौ जों जुदि फोरनानै होनो हायोबा बेबो मोनसे खुदियाबो जायखिजाया सुबुंनि थाखाय बेबो सोलोंथाइ
माथोआ आंनिसिम खोनाफैयाखै
सोलोंथाइ औ दा खोनाबायना नोंथां?
खोनाबायना नोंथां।
औ द' ओ जाय आं दहायनि बुंनायख
दा आं बुंनो सान्दों नोंथाङा सोलोंथाइ उन्दैनि बागै सावरायनाया जोबोद गाहाम जादों खिन्थु उन्दै बैसोआवनो सोलोंथाइ होनो गोनां गोनांसिन खान्थियानो जा खान्थि